हेल' नोंथां
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथांनो खोन्दोंना खोनायाखै
बिनि खोनादों नोंथां
औ औ
नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि ओ हेलौ नोंथां
औ औ खोनादोंना
खोनादों औ खोनादों नोंथां
बिथाङा खोनादोंना खोनायाखै आं
नोंथाङा खोनादोंबा अ नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां
औ ओम ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
ओ आंं
हेलौ नोंथां!
दंथ'यो।
औ ओ नोंथां आङो माने नोंथांनिसिम ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा ओ आंनो एसे माने बैसागुनि बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ।
खोनादोंना नोंथां?
दों नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ बिदिनो बैसागु फोरबो होननानै थाङोब्लाथ' नोंथां जों फोरबोआ बुर'फोरनि थाखाय मोनसे देरसिन फोरबो।
औ नंगौ नोंथां।
गिबि
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां, खोनादोंना?
ओ बिद दिनो जोङो बैसागु फोरबो होननानै थाङोब्लाथ' नोंथां बैसागुआ बर'फोरनि थाखाय रं जानायनि देरसिन फोरबो। जायखौ जों बैसाग दाननि गिबि खालारनिफ्राय जों फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ ओ आरो बिदिनो जोङो बैसागोनि गिबि सानखौ मोसौ बैसागो हिसाबै फा लिनाय जायो। जेब्ला अरदाबनि हांगारखौ लाना थाव गुबै फुननानै। थाराइजों मोसौनियाव सिख्रा सिख्रा थुनानै होयो।
औ औ नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां!
मोसौनियाव सास्रि सास्रि दिगि लेवा एबा थाराइ गाज्लि नङा लाबोनानै लाावथि जों बुयै बुयै बिदिनो दोंसे खुगा मेथाइ खननाय जायो। बे खुगा मेथाइयानो जाबाय लाव जा, खान्थाल जा, बोसोर बोसोर एर हानजा हामजा होननानै आरो बिदिनो बिदिनो मोसौ बैसागो थामथि सानखालि
औ नोंथां।
नानै बयबो बाथौ गुदियाव आ ओ गिदिरफोरा ओ उन्दैफोरा गिदिर नि बोर लायो आरो
औ नोंथां। हेलौ नोंथां! नोंथाङा खोनादों?